ओ मा खामदो नोंथां
ओ आङो दङ नोंथां ओरैनो दिनै बोथोराब सान्दुं गोसा सै बेखायनो बिफां सायाव जिरायनानै दङमोन आरो
औ औ औ ओ बिदिब्ला जोङो आयदा फारसे ओ आवगायनोसै बिदिबा नोंथाङानो बुगोरदो नामा ओ मा आयदानि सायाव सावरायनो औ औ
सावरायनाया नोंथां जोङो जिथुनाखि ओ बि बिदिनो आरो ना माने बिफां फांसेखौ जोङो गायोब्ला ओ बोरै जोथोन लानांगौ आरो जोङो बेखौ जोथोन लायोब्ला जोंहा ओ सुबुंफोरनि खहा जायोना ना मुलाम्फा जायो बेफोरनि बागैबो रायज्लायनो हागोन
औ औ औ जायो नोंथां
ओ बिफां लाइफांखौथ मिथिखायो जोंहा बिफां लाइफाङा जिहेथु जोंहा सुबुं माहारिनि जेनेबा ओ सुबुंफोरनिनो मोनसे खाथि सोमोन्दो दङ बेनि सोमोन्दै एसे बुंजागोन नामा? मा नोंथां
औ औ ओ नोंथाङानो एसे बुंग्रोदो नामा बेनि सोमोन्दै अब्ला
औ बुंनोसै होनबा नोंथां ओ बिफां लाइफां बिफां होनोब्ला जोंहा ओ गोबां मोनसे ओ गोनांथार होननानैनो बुंजायो जेराव जोंहा ओ बिफां लाइफां गैयै जायगाफोराव नुहुरोब्ला गोबां गोबां मा होनो बेखौ ओ खस्थयै माने गो बां बोथोरजों माने गाज्रि बोथोर बारहावाजोंबो मोगा मोगि जानांनायखौ नुहुरो दा ओ दा जोंनियावथ ओ बेफोरबायदि ओ नङा जिहेथु जोंनियाव मिथिंगाजोंनो आबुं जानानै थानाय ओ गामि एरिया एबा जोंनि बियो जायगाफोर बारा नङा होमबा नोंथां? दा बेखायनो जोङो ओ थिग बिदिनो जोङो जाहाथे बिफां लाइफांफोरखौ ओ जानला मानलायै ओ दानफायनो मोना आरो जुदि जोङो बिफांखौ माबा मोनसे खामानिफ्राव बाहायनो दानफायोब्लाबो जोङो जुदि फांसे दानफायोबब्ला जोङो बिनिफ्राय जोङो डाबल माने फां माने फांसेयाव माने फांनै गायफिननानै होनांगौ बैफोरबायदि माने खामानिखौ ला आंगौ आरो जोङो जिहेथु जोंहा बिफां लाइफाङा ओ बिफां लाइफाङा जोंनो ओ माखासे गेस ज होयो नङा होनब्ला आरो बिफां लाइफाङाबो जोंनि ओमफ्राय माखासे गेस मोनलांङो बैफोरजोंनो माने जोंहा बिफां लाइफांजों जोबोद खाथियै सोमोन्दो दंलायो आरो औ नोंथां बे खिनियानो दे
औ औ जोङो नंगौ नोंथाङा बुंबाय बिफांनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होबाय बिफाङा दि जोंङनो ओ गोबां रोखोमनि गेस होयो। जेराव जोङो बे गेसखौनो लानानै जोङो जिउआव थांनानै थानो गोनां जायो।
औ नोंथां औ
नो बिफांजों आरो मानसिजों सोमोन्दो होननानै बुङोब्ला जोङो जेब्ला जों सुबुं माहारिया जोनोम मोनबाय अब्लानिफ्रायनो जोङो ओ बिफांजों आरो मानसिजों जोङो गोबां सोमोन्दो दं जेराव जोङो ओ जोंनि थांना थानायाव जोंनो गोबां बायदिसिना जोङो ओ ओ खामानि मावनानै जानांगौ जायो जेराव जोंहा खामानिफोरखौ गोरलै जानायनि थाखाय बायदिसिना जों मुवा बेसादफोरखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो बानायनानै लायो।
औ औ नोंथां
जेब्लानिफ्रायनो जोंङो ओ जोङो रायजो जानानै जोङो ओ संसार जानानै ओ रायजो खुंनानै जोङो बेवहाय थानो ओ लादोंमोन बुहुमाव ओ अब्लानिफ्राय ओ जोङो बिफां लाइफांखौ जों गोबां खामानियाव बाहायो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ दिनै मिथिंगायारि बायदिसिना जोङो जेंना खैफ फोद जोङो मोननो हायो। जेराव जोङो अखा बांखा सा ओ अन्थाइ बायदिसि सिना ओ दिनै मिथिंगायारिखैफोद दङ जायनिफ्राय जोङो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो बायदिसिना जोङो औवानि जोङो दिनै ओ मानसियाथ' दिनै गोबां रोख जोंहा मेलेमजिबि साननो हानाय ओ गोहोआ दं जेराव जोंहा ओ गावनि मोदोमखौ खोब थेनानै लानो थाखाय गोदो गोदाय जोङो बिफांनि बिलाइफोरखौनो जोङो गावनि मोदोमखौ खोबथेनो थाखाय बाहायोमोन
औ औ
ओ आरो बायदिसिना जोङो ओ न'फोरखौ जोङो सानदुंफोरनि थाखाय ओ बा बायदिसिना जिब जुनारफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंबो न' लुनानै लयो जेराव जोङो बिफांखौ जो दानफायनानै जोङो न' लुनायाव गोबां खुन्था महरै बाहायो बायदिसिना बेफोरबायदिनो जोङो ओ लोगोसेनो जोङो थांना थानायाव जोङो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोङो ओ आबाद मावनानै जानो गोनां जायो जेराव जोङो माइ आबाद मावनायनि खोथाखौनो बुङोब्ला जों दिनै बायदिसिना रोखोमनि जोङो ओ बिफांफोरखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनदों जों बायदिसिना जोङो गोदो गोदाय समाव जोङो ओ बिफां लाइफां जेरै ओ बायदिफोरखौ ओ आबाद मावनाय फोथाराव जोङो गोबां बाहायनाय नुनो मोनो
औ
जों बुंनो थाङोब्ला दिनै हान्था मेलानि खोथायावनो थाङोब्ला जों दिनै दालां बायदिसिना दिनै जोङो मोनसे दैसाखौ एबा दैमाखौ बारनो थाखाय जोंहा दिनै ओ बायदिसिना जोङो नावफोरजोंबो दिनै बारबोदों नाथाय जोंहा जुदि ओ अराय समनि थाखाय बा ओ गोबाव समनि थाखाय जों जुदि ओ बेनि सायाव मोनसे दालांफोर बानायनो गोनां जायो अब्ला बेवहाय जोङो ओ दालां बानायनायफोराव ओ जोङो बिफां-लाइफां खौ जोङो बाहायनाय
औ औ औ औ दंफांखौ बाहायनाय जायो। बेयाव
बेफोरबायदिनो जोंङो लोगोसे जोङो ओ नआव थानाय समाव जोङो गावनि देहाखौ ओ ओ रेस्ट लानो थाखै बा जोङो ओ गावनि देहाखौ एसे थाजिम मोननो थाखाय जोङो ओ जोङो उन्दुनो गोनां जायो। जोङो जे त मानसिया बुहुमाव जोनोम जाबाय अब्ला जोङो ओ उन्दुनाय आरो खामानि मावनो था थायो जेहुते जोङो बेहाय उन्दुनाय समाव ओ बिफां लाइफांखौ बानायनानै बेयाव जोङो सां बानायनाय जायो। ओ बेफोराव जोङो बाहायनाय जायो बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि औ दा नोंथाङा फंनैसो ओ बुंदो नामा बेफोरनि सोमो
औ नंगौ नों थां जोङो आरो बिफांखौ गायो नङा होनब्ला गायनाय गायखांनायनि उनाव जों ओ बिफांखौ जोबोद ओ माखासे जोथोनबो लानो गोनां जायो नङा होनब्ला जिहेथु जोंहा बिफांखौ योब्ला जोथोन लानाया गोनांथि थार मानो होनब्ला जोंहा ओ बिफांखौ गायना दोननानै ओ जि जेबो आबोर लायालासेनो दौ दाग्लामै दोनबा हयथ सोरहानिबा बोरमा मोसौफोर फैनानै जाफैगोन बिलाइफोरखौ आरो सान्दुं गोसाफोर जायोब्ला जोंना ओ हयथ बिफांफोरा रानद्रेम लांनानै थैलांबो हागौ बेनिखायनो जोङो ओ बि बिफां लाइफांफोरखौ गायोब्ला फुलि गाय ओ गायनायावनो जोङो माख माखासे बेरा होनानै दोननो मोननांगौ जाहाथे ओ जोङो बोरमा मोसौफोरनिफ्राय बेखौ ओ रैखा खालामनानै लाखिनो हायो लोगोसेनो जों बेखौ थाल लानांगोन जे सानदुं गोसा समफोराव अखा गैयि बोथोरफोराव जोङो बेखौ थाल लानांगोन बिफाङा रानज्रेद लांदों नामा आरो ओ बहाबाफोर मा होनदो ओ बेमार फोरबो जायो जोंहा बेफोराव माने नै एसे एनै माने मुलिफोर सारनानै होनो गोनां जायो। बेफोरखौ खालामलाङोबा जोङो बि बि ओ जेनेबा बिफांखौ मोजाङै गेरेमसायै होनो हागोन आरो। जेरै फिथाइ जाग्रा बिफांफोरखौबो बिदिनो मोजां जेल्बा जोङो मोजां रैखा खालामनानै लाखिनो हायो अल्बा बिनि फिथायफ्राबो मोजां जाहैयो। जेब्ला जोंङो फिफांखौ ओ मोजां लाखिनांगोनना अब्लासो फि फिथाइयाबो मोजां जायो नङा होनबा खालामो नङाबा हथाय बाजाराव। फाननानै बेफोरावबो जेनेबा फिथाइ फ्रा मोजां नङाब्ला जेनेबा फालांगि खालामनायाव उसुबिदा जायो आरो ना। औ बेखौनो फोरमायबाय आं नोंथां। दायो गोदान गुबुन टपिक दंबा सोंबावदो दे।
औ औ औ दिनै नंगौ दिनै बिफां-लाइफांनि गेजेरजों जोङो ओ दा नोंथाङा दानिसो बुंलांबाय जे बिफां लाइफांखौ जोङो गायनायनि सिगां जों गोबां ओ आबोर लाग्रोनो गोनां जायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बिफां-लाइ फाङा जिहेथु जोंहा ओ ओ नंगौ बिफां-लाइफाङाबो दिनै ओ जिउ दङ थांनानै थानो थाखाय नाथाय ओ बेवहाय गोबां रोखोमनि जोंहा बायदिसिना लेवा बा माबाफोरा हाग्रा-बंग्राफोरा बेखौ खोबफिननानै जोङो ओ माब्लाबा समाव बे थैलांनोबो हागौ बेनिखायनो जोङो बे खौ मोजाङै आबोर लानानै जोङो जोथोन लानानैसो जोङो ओ गायनांगौ आरो नांगौ समाव नांगौ बायदियै दैफोरखौ होबाय थायोब्लासो लोगोसेनो जोङो नांगौ बायदियै बेवहाय ओ बायदिसिना जोङो हासार बायदि आरिखौ होनांगोन आरो सानदुं नांनाय जायगा जानांगोन जेराव जोङो बेनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो जे जोङो सुबुं माहारिनि खोथाखौ बुंनो हायो बेफोरबायदिनो जों जुदि सासे बिमा बिफा बा मोनसे न'खरा जुदि गावनि गथ' गथखौ जुदि जोङो ओ मोजाङै जौगााहोनोबा मोजाङै सोलोंथाइ होयोब्लासो जोङो ओ मोजां लामाजों दावगा गोनना। हायो जेराव जोङो बिफां-लाइफांनि बेफोरबायदि जोङो एगजामपोल होनो हायो। बेनिखायनो जोङो ओ जोंनि गथ' गथाय बा दिनै सुबुङा जेरैबायदिहाय जोङो गाज्रि लामाजों थांगासिनो दङ बेफोरखौ जुदि जोङो होबथानोबा जों बेफोरबायदिनो जोङो मोजाङै गथ'फोरखौ जोङो आबोर लाबाय थानो नांगोन। जे बहा थांबाय दङ बहा ओ मा खामानि मावबाय दङ ओ न'खरनि गथ'आ मा गाज्रि लामायावसो थांदों ना मोजां लामायावसो जों थांदों जदि बेफोरखौ नायबाय थायोब्लासो जोङो ओ मोजाङै मोजां जोङो ओ जौगा होनो हागोन बा मोजां गियान जों सोलोंहोनो हायो। बेफोरबायदिनो दिनै जोङो बिफां लाइफांनि गेजेरजों जों गोबां रोखोमनि जोङो ओ रां आरजिनो हायो। जेरै नोंथाङा दानि बुंदों ओ बायदिसिना फिथाइ सामथाय बेफोरबायदिनो जोङो फिथाइ-सामथाइनि गेजेरजों फैसा आरजिनो हायो। दिनै बिफां-लाइफां होननानै बुङोब्ला जों
औ फालांगि खालामनाय औ
फालांगि जेराव जोङो आपेल आंगुरनि खोथाफोरखौनो जोङो बुंनो हायो थाइजौ आरि जों जानानै जोंनि देहाया जेब्लाबो थाजिम जानानै थायो जेराव जोङो नारेंखल बायदिसिना जोंहा ओमफ्राय दिनै गोदान गोदान जोंहा दिनै बिफां लाइफां ओंखारदों थ' बेफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिउखौ दैदेनलांनायाव गोबां रोखोमनि जों आरज रां आरजिनो हायो लोगोसे जोङो बिफां फुलि बायदिसिना आरिखौ जोङो फाननानैबाबो जोङो फैसा आरजिनो हायो आरो दिनै बिफां गायनायनि समाव
बेनि रांजोंनो जोङो न'खरबो न'खर सालायनो हायो नङा होनब्ला नोंथां?
औ औ औ औ नोंथां औ दिनै सरखारा लोगोसे दिनै बिफां फुलि गायनायाव जोङो ओ राङारि अनसुंथाइ बायदिसिना जोङो दिनै बिफां गायनायनि ओ बेलायाव जों गोबां ओ सरखारारखौ जों दिनै नोजोर होनायखौ नुनो मोनदों जेराव सरखारा दिनै बायदिसिना रोखोमनि लामा जिं जिं बा ओ लामानि गेजेराव जों बिबार आरि बा बिफां गायनायफोरखौ जों नुनो मोनो। दा बेफोरबायदिनो दिनै जोंनि जिउआव ओ बिफां लाइफांखो ओ गोबां सोमोन्दो दङ जेराव जोङो ओ बिफां लाइफांनि गेजेरजों जोङो बायदिसिना ओ फैसा राङिफोरखौबो जोङो खामायनानै लानो हायो। दा जोङो बेफोरबायदिनो बिफांनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायबाय दा जोंहा जिहेथु समाबो गैलिया दा बिदिब्ला बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै
औ जागोन नोंथां दे।
औ औ दे नोंथां।